हेलौ नोंथां खोनादों ना।
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
नोंथांङा बुं
औ हेल' हेल' खोनाबाय।
खोनादों नोंथां बुं।
खोनादों खोनादों अ। मानि बैसागु नि सोमोन्दै आं एसे
मानि।
बैसागुनि सोमोन्दै आं एसे सोंनो लुबैदों।
अ दे दे दे।
बैसागुआथ' जाबाय गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आजौ मोननि समनिफ्रायनो। बे फोरबोखौ बर'नि फोरबो। गिदिरथार फोरबो होनानै जों फालियो नालाय।
उम।
मानि दानि जुगाव मानि जोबो। गोदो हबेयाव हजोबनाय समाव खावो सेरजा थ'फोरजों रोम रोम रंजानाय। समायाब
उम।
जुगाव।
बबेबा खेब बबेबा दामनाय देनाय दानि सोलिफुनाय। बिनो दे बथि होननानैसो नुनो मोनसै। बेनि सोमोन्दै एसे। सोंदों माने जुगा सोलायबायना मदनि। दान जाबाय बेफोरनि बागायै एसे। सोलियो।
अ नोंथां।
नोंथाङा खोनादों ना।
अ खोनादों नोंथां खोनादों खोनादों।
नोंथां बैसागुआ। गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोनाय मोनसे फोरबो।
औ नोंथां औ।
बिथ'नांगौ आरो। बिनि अनगायैबो बैसागोआ ओ मोननैसो माने मेहेर गोनां ओंथि दङ बेवहाय जों मिथिनाय बादिब्ला ओ बे ओ आसामाव आसामाव जोङो बैसागु होनोब्ला बे बोसोर बोसोरनि जोंनि बोसोरनि ओ गिबि मास गिबि मा होननानै जों बुंनानै लानो हायो आरो बे बोसोर गोदानाव बोसोर गोदानाव जोङो गासै सुबुङानो लोगो। नांलायनानै लोगो नांनानै बयबो मिथि खालायनायखाय लोगो नांलाय। नानै मा‌ मोनो गथे। जिउनि बे बोसोरसेखौ से बोसोराव। जिनै दान थानायनि। से बा गिबि मासानो जाबाय बैसागु। बे बैसागो बोथोरा ओरैबायदि। दि फालिनाय जायो ओ से दान ओ से अक्ट' खालि जों बर' हारिया मोसौनि बैसागु अ सरि बिनि आवगाय खालि ओ मोसौखौ थुखैयै दोलाबै मोसौनि बैसागु हिसाबै मानियो आरो बैसागुनि से अक्ट' खालि जों बर' हारिया मा खालामो गासै जिनै बैसाग जिनै मासखौ गासैबो सुखु गोजोनै थांथों होननानै न'नि बा समाजनि
रायजोनि मोजां जाथों होननानै न'नि गासै सुबङानो मोजाङै मोजां था- नों हाथों मोजांयै मोजां जानो हाथों मोजांयै मोजां फरायनो हाथों मोजांयै मोजां साख्रि मावनो हाथों मोजाङै मोजां
ओ माने जिउ गोलाव जाथों होननानै ओ गावनि गोसोखां गोसोनि मोदायखौ बा गोसोनि ओ मोदायखौ गोसोनिफ्राय माने फुजा खालामनानै बोर सारस्रिनानै बोर सारस्रि होनानै लायो आरो बे जाहोनावनो दिनै जों बर' हारिया से बैसागोनिफ्राय ओ न'आव फुजा होखांनानै नै बैसागोआव गासै गामिनि मानसिफोरजों गामिनि न'खरनि मानसिफोरा गासै गामिनि मानसिफोरजों ओ ज' ओंखारलायनानै रंजा बाजा जानाय लोंनाय खालामो मानो होनो- ब्ला बे बोसोराव जाहाथे जों गासै गामिनि न'खरजों मिलायनो हाथों आरो रुजु रुमै रायजो जानो हाथों होननानै जोंङो बयखौबो ज' ज' जाजाय ओ लानानै बेवहाय रंजा बाजा खालामनाय ए मोनसे बे फोरबो बिनि अनगायैबो बैसागो बोथोराव जों बर' हारिया जों बर' हारिया मा जादों ओ बयजोंबो ओ लोगो लेवा नांनानै उन्दै गेदेर मिथियालासै माने सोमोन्दोनिबो जुदि हेंथा हेंथि थाब्लाबो सोमोन्दो बेफोरखौबो दोनथ'लायनानै ज'
मोनसे सिला गंसेयावनो ज' ज' जाजाय ज' मोसानानै रंजानानै नानै सोरखौबा नाम खारिनानै मेथाइ खनगोन सोरखौबा ओ एदावनानै जंखायनानै मेथाइ खनगोन बेबायदि जंखा खायलायनायनि मोनसे बोथोर होननानै आं सानो ।
नंगौ नोंथां नंगौ
लोगोसे मा जादों जेथिया समफोरा गोदोनि बायदिथ' नंला सोलायबोबाय नालाय बेबायदि खाय जों फोसाबनो नाजादों आरो जेसेबां हायो फोसाबनो नाजादों बर' हारियाव
नाथाय बे फोसाब्लाबो जोंहा बैसागु बोथोराव बयबो रायजोनि थाखाय रायजोआ मोसानो फैगोन होननानै ओ जौ बा अफ्रि संनानै गोदोनिफ्रायनो दोनखानाय मोनसे नियम दंमोन । दाहालागै बे नियमा दङ आरो बे थि खाना दोननाय जौखौ रायजोफोरा ज' थांनानै बेवहाय बिसोरनि सिथ्लायाव जनानै ओ से जौखौ सेरनानै ज' लोङो आरो भाजा मोनसे जो जालायो बिदि अनगायैबो गामिनि फैनाय रायजोफोरा बे सिथ्लायाव न'खरनि सिथ्लायाव मोसानायाव
ओ सोरखौबा मेथाइ खननानै बानायनानै मेथाइ खनना मोसानायाव रंजा बाजा खालाम नायाव खरखा लागोन ओ धल लागोन । हारमुनियाम लागोन ओ मोजाङै ड्रेस गानगोन दख'ना गानगोन समायना समायना रमायना दख'ना गानगोन जि लागोन बे बेबायदिनो मोसानानै रंजानानै बिथांमोननि न'खरनिफ्राय जेसेबां न'खरा ओ हायो बेबायदि रां लोगोसे माइरं लोगोसे गय फाथै लानानै बिथांमोननि नख'रखौ ओ बोसोरसेनि थाखाय बयबो रुजु रुमु रायजो जानो हाथों मोजां फरायनाय हाथों गथ'फोरा साखरि बाखरि मोजां मावनो हाथों होननानै बयबो गोसो सिंनिफ्राय बोर जास्रिनाय जोंनि समाजाव जों नुनो मोनदों । आरो नोंथांङा बेनि अनगायैबो जुदि आ रो माबाफोर मोजां बैसागुनि सायाव बुंनो हायोब्ला आंनो एसे फोरमायनो हागोन होननानै आं सानो आरो नोंथां
उम नोंथां
नोंथाङा एसे फोरमायदो।
बैसागुआथ' जोंनि आबै आबौनिफ्राय सोलिनाय बैसागु मोनसे बे बर'नि कालचार होननानै जों मिथियो बेखौ
उम
गोदो आबै आबैमोननिफ्राय सोलिबोबाय थानाय एबा खुगा खुगा मेथाइ
उम
बा खावां खाम जथा सिफुं सेरजा गंगोना बायदिजों जों रंजाबोयोमोन।
उम
बैसागुनिमोन
उम
दानि जुगावबो आरो सोलायनायनि गेजेरजों
उम
बबेवबा दानग्रा बबबा देग्रायाबो सोलायनो मोनबाय आरो बांसिन जोंनि ओनसोलावनो बा आसामावनो जोङो खाम जथा सिफुंखौ बर'नि कालचार सिस्टेमै बारा फालिबोबांला बैसागु बोथोराव खामनि खाम जथा सिफुङा गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आजौनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसो
उम
नेरसोन हिसाबै जों बेखौ फालियोमोन नाथाय दानि जुगावथ' ओनसोल बा ओनसोल गामि बा गामि
उम नंगौ
सिफुं खाम जथा सिफुंखौ बांसिन नुनो मोननाय जाला आरो नोंथां
उम
इउनाव बेफोरबाददिबा गोमालांनो हमगोन बादि आं सानो नोंथां
नंगौ
बेफोरनि बागै एसे हो
नोंथां बैसागु बोथोरा हारिनि हारि रिमु हारिनि महर हारिनि बिख्लो हारिनि मोनसे अंग' बायदि जानानै थादों गथिखे बे बुस्थुखौ बे जाजों गोदोनिफ्राय जाबायदि नियम बानायबोदोंमोन बेबायदि नियमखौ जाहाथे दागारथों आरो हारिनि हारिमुफोराबो थाल लांबाय थाथों उन जोलैफोरा बैसागु बोथोराव जे रंजायो दानि मानसि फोर रंजायो बाजायो गोसो गुदुं खालामनानै बयजोंबो अनलायनानै रान सालायना जायो बे सुबिदाफोरखौ बे आखुफोरखौ जाहाथे दे गालांबाय थाथों हिसाबै उन जोलैनो खोन्थालांनो हानाय बायदि जोङो बे नियम नितिफोरखौबो फालिबाय थाथारनांगोन। होमबासो जोंनि हारिया थागोन हारि थाब्ला हारिमु थागोन हारिमु थाब्लासो जों जाथिया थागोन आरो
जोंनि बैसागु बोथोराव। जों सावरायबाय दानि जुगाव मा नुनो मोनसै नोंथां उन्दैखौ उन्दै गिदिरखौ गिदिर सनमान होलाय
उम नंगौ नोंथां
उन्दैखौ उन्दै गिदिरखौ गिदिर सनमान होलायनायाबो
नंगौ नोंथां
बे बर'नि एंगार हायै सोमोन्दोफोरखौनो दानि जुगाव बावलांनो हमसै नोंथां।
नोंंगौ नंगौ
माखासे गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोनाय बैसागु फोरबो नेमखान्थि एरियाखौनो माखासे मेथाइ मोसायो मा मोसायो गोदोनि जुगाव नोङो खुगा बैसागु बोथोराव नोङो गोरोन्थिफोर बुहुल फुर जादोंबा बै